औ खोनानो मोनदोंना औ खोनादों लोगो दायो लोगोआ फ्रि दङ ना
औ दङ
लोगोआ फ्रि दङबा आङो लोगोनिसिम फंनैसोखोथा सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन
औ सावरायनो हागोन
दा आङो लोगोनिसिम दानाय लुनायनि खोथाखौनो बुंनो लाफिनदों
औ
दा दानाय लुनाय बुङोबा दानाय लुनायाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर सिनायथिसो दानाय लुनायाव मानो होनोमबा जोंनि आब बे आबै आजौमोनहानो जि दानानै माबानानै फैखानाय गोदोनिफ्रायनो जि दानाय आगर दिहुननाय खुन्दुं सानाय बेफोरो जोंनि आबै आजौनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सिनायथिखासो दानो बुंनो थाङोबा गोदोनि मानसिफ्राथ' गोदोनि सुबुंफ्रा बयबो दायोमोन लुयोमोन न'आवनो दायो दायो बेबायदि नुनोनो थांला दायो बेबायदि दानाय लुनाय गैलानो बुंनो थाङोबा जोंनियाव सिगां जेरै दंमोन दायोबायदि नुनो मोनला सिगांथ' प्रति घर घरैनो बयहाबो दायोमोन बयहाब ब लुयोमोन बयनियावबो थाङोबा नुय इसान सोंनाय जि दानाय सोरनावबा आगर एरहैनाय सोरहाबा खुन्दुं सानाय बेबायदि नुनो मोनोमोन दायो बेबायदिखौ नुनोनो मोनला आरो गोमालांजोब प्रयानो फिनसै बुंजायो गोदोयो दिहुनोमोन एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दैनि दाहाराव मोननाय दोहौनिफ्राय ओंखारनाय माबानिफ्राय खुन्दुं दायो बेफोर गैलानो दायो दिहुनो मिसिननिफ्राय बहाबा माबा फिथाइ सामथायाइफोरनिफ्रायबाबो बिफां बिगुरफोरनिफ्रायबाबो दिहुनो दाबो बेफोरखौनो गाब होनानै रं बिरंगि गाबनि जि दिहुनो दायो बेफोरबो जोंनि जेरै जों गोदो जोंनि आबै आजौमोनहा आखाइजों दायोमोन बेफोरबायदि नङा मेसिनजों दिहुनजोबो गासिबो बो दा जों जेसांनो गानो जोमो बेफोर फ्रति दानाय मेसिनजों दिहुनाय जों गोदो आबै आ जौनि दिनावसो मोनगांदोंमोन जे आखाइजों दानाय गावनि आखाइजों दिहुननाय गावनि आखाइजोंनो महर दिहुननाय हा बेफोरबायदि मोनो थांला आरो आरो गोदोनि मानसिफ्रा बयबो आगर एरनाय बेफोर गासिखौबो हाबाफारिफोर खौनो रोंखाजोबोमोन माने गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि आगर एरनाय जि दानाय बेफोरखौ रोङाबानो सि सिख्ला नङामोन जाहैदों दानि जुगावथ' बेफोर गैलानो सिख्ला माने दा जोंफोरनि बिमाफोरखौ बुङोब्लाबो बेफोरखौनो बेफोरबायदिफ्रा रोंनायखौनो नंला दायो। बावजोब्बाय मानि थाखाय होनबा बेफोर गोमालांजोबबाय दायो। दायो सोरनिबा न'आव थार गान्दै बेफोरखौनो नुनो मोनला। सोरनिबा माने बुंनो थाङोबा जों फोरनि न'फ्रावनो दा थार गान्दै बेफोरो गैलियानो नायनो थांबाबो नायनो लुगैबाबो नायनो सानबाबो बेफोरखौ नुनोनो थांलिया गैलियानो। गोमोरलांजोबबाय जोंनि हारिनि जोंनि हारिनि गेदेर सिनायथिमोन बेबो जोंनि हारिनि मोनसे पार्टमोन जोंनि ट्रेडिसनावनो बेबो दंखायो जि दानाय खिन्तु दायो बेफोर लासै लासै गोमालांजोब्बाय आरो नुनो थांलिया नुनो मोनलिया। जोङो जोङो गाव गावनि कालसारखौनो खोमानानै लाजोबबाय मानि थाखाय बेखौथ' हमनो मोनला दाय मानबा मानि थाखाय बुंनो थाङोबा ओंखारजोबबाय मेचिन मायखौ माने मानसिफ्राथ' जोंबाबो सोरबा बेलेगबाबो बयबो माने इजिलि हानाय इजिलि जानाय जदि जलदि जानाय माने खम समावनो दिहुननो हानाय खम समावनो जानाय बेफोर गासिबो खामानिखौनो बयहाबो नागिरखायो नङा होमबा? नो थ' इन्जियार दं तेम टेकनिकेलजों माने बयहाबो गोदान गोदान गाव गावनि टेकनिकेलजों गोदान गोदान आगजु मुवा बेसाद दिहुनजोबबाय जाय दा जि दानायाबो मेसिनजोंनो जायो जोङो आबै आजौनि दिनाव आखाइजों दायोमोन गांसे जि हानो थाखाय सब सप्थासे नांगौ सानथाम सानब्रैयानो नांगौ दा इन्जिनियारफोरनि टेकनिकेलजों बानायनाय मेसिनजों दायोबा बे जिखौ दायो सानसेयावनो खैखानबो हायो गांनै गांथाम आरामसे हायो दा बेफोरबायदि खम समनि उनावनो सम सम खम समनि गेजेरजों जोंनो हानाय बेबायदि मुवा बेसादखौ मोननायनि उनाव बैफोर जोंनि गुबै जेरै जों जि दायोमोन आबै आजौमोननि दिनाव जेरै जों मावबोदोंमोन बेफोरखौ गारजोबनाय जाबाय आरो। फारसेनो बुंनो थाङोब्ला बा जोंनि आबै आजौमोन नि दिनाव जा जा सोलियोमोन जा जा नेम खान्थि दंमोन जा जा जों जेरै जों मावनानै जाबोदोंमोन बेफोरबायदि दायो जोङो ननायागिरनो थांब्लाबो नायनो थांब्लाबो बेफोरबायदि जेबो नुनो थांला आरो जोंनि ट्रेडिसनाव बुंनो थाङोबाथ' जि दानायानो फेदेर देरसिनमोन मुंदां खामोन आरो बुंनो थाङोबा बेनो मुंदांसिन खोथामोन जोङो बुंनो हायोमोन दि जोंनि हारियाव बेफोरबायदि दं बेफोरबायदि दं दा जोंफोरनियावहायो हारियाव दं होननानैल' खोनानो मोनसै आरोना जोंनि हारियाव बेफोरबायदि बेफोरबायदि नुनोनो थांला माने नायनो थांबाबो नायनो गोसो जाबाबो नायनो लुगैबाबो बेफोरखौ जोङो नुनोनो थांलिया खोनायो बयनिबो खुगा खुगा बुङो बयबो बिदिमोन जोंनि हारियाव बेफोरबायदिमोन बेफोरबायदि मावोमोन जोंनि आबै आजौमोन हा मावो मोनसो आरो दा मावलानो गैला गोमालांजोब्बाय। लासै लासै बेफोरखौ जेबो नु नुनो थांलिया जायखि जाया जोंनि आबै आजौमोना दासिम थानायमोनबा जों बेफोरबायदिखौनो मावनानै थागौमोन खोमा दा जोंनि आबै आजौमोनहा गैलिया गोरों गोरा जाजोब्बाय बयहाबो टेकनिकेलजों बानायनाय बे गुबै माने दसे समनि उनावनो खम समनि गेजेरजोंनो हानाय गासिबो बेफोरखौ नायखायो मानो होनबा बयबो गावनि फायदाखौ नायो गावनि दायो बुंनो थाङोबा बयबो सुबुङानो बयबो माहारियानो गाव गावनि समखौ माने बेसेन होनो रोंबाय गावनि सम माहायोसे बेसेन गोनां बेखौ बुजिबाय बेनिखायनो दा समजों लोगोसे बयबो खारफाजोब्बाय आरो। दा आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेबांनो दोनथ'नो सानदों नों नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथांनिसिम बुंनो माबाफोर खोथा दंबा?
जेनेबा जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला जोंना गोदो गोदोनि दिनावथ' जेनेबा गावनो जेनबा
जेनेबा जों बर'फ्रा गावनो दायो गावनो माने गानोमोन आरो गावनि आखाइजों दानानै बिदि गानोमोन आरो बिनि
गो गोदायखौ जेनेबा आजै आजौनि जेनेबा बै गोदोहाय
बेफोरावहाय माने द्रेसानो गैयामोन जाहैदों माने बांद्राय माने साननो हानाय गोहो गैयामोन दंफां बिगुर एबा मोसाफोर
नानै जोबोरै गानोमोन जाहैदों।
बिनि उननिफ्रायसो जेनेबा जोङो दानाय लुनायखौ मोन मोनबोदों आरो नुबोदों बिनिफ्रायसो जेनेबा नोंथाङानो गुवारै फोरमायलांखाबाय बेयावबो आंबो एसे माने फोरमायनो सान
फोरमायनो सानबाय आरो।
जों नुबोनायावथ' जोंबो नुबोदों माने एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुननानै गाब होनाय जेब्ला गा
जेब्ला गाब होयो बेनिफ्राय जोङो हादाव सिंनानै
बेखौहाय दानाय जायो आरो सोंनानैहाय गोबां खाालार दङ जेनेबा जेरै गुफुर गोसोम गोमो
गोमो जेनबा गोथां बेबायदि गोबां गाब दङ आरो
बेफोरखौहाय जोङो जेब्ला
जेब्ला दानानै जेब्ला जोङो इनकामबो माने माबानि थाखाय खामायनो हायो गावनिनो हाखौ सुफुंनो हायो गावबो जेनेबा बे जिखौ दानानै गाननो रोंनाय जादों आरो।
माने नुबोनाय आरो जेब्ला जोङो नुबोदों अब्ला जोङो बयबो माने सोलोंदों जि दानो गावनि गाननाय गाननाय जोमनायखौ सुफुंनो आरो गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ माने दिहुनो आरो बेफोरबायदि गोबां रोंबोदों जेब्ला जोंनि साननो हानाय गोहआ फैयो अब्ला जोङो बे दानाय लुनायजोंनो गोबां जों गोदोनि दिनाव माने खामायनायखौ
नुनो मोनबोदों आरो ओम। दानाय लुनि जेंनाजों होनोब्ला बे दानाय लुनायाव गोबां नांगौखिनिखौ माने बाहायनायायनाय लोबनायथ नङा। ना बेफोरदि नङाब्ला जोङो जिखौ दानो हायामोन गोदोनि दिनाव थांगौमोन बेखौ साननो थाखाय जेनथारनांगौमोन नस साननो थाखाय बेफोरखौ जोङोबांनानै बुथुमनानै
थाखाय जोङो जेेब्ला जि- दानायावबो गोबां माने। दायो एबा। आगर बोनाय जायो बे जेनेबा आगरफोराबो गोबां दङ जेरै दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन दिंखिया आगर गाव गोसो जाब्ला एरखांनो हाग। गोहो दं
जेनबा गोरलै।
दिहुननो हानाय जायो अब्ला जों बेफोरखौथ जबा तादनि दानायखौ आरो
औ खम समजों दिहुननो हानाय मोनफैबाय नालाय औ बे मानसिनियाबो गोबां साननो हानाय जाबाय नालाय जेब्ला जेरै मेचिनफोर दिहुननो हाबाय- गोबां होम मेसिनजों माने मेसिनजों दानाय जेरै दा जोंनि दिनावहाय बांसिन मोननाय जाबाय आरो।
ओ गोदोनि दिनाव बिराद माने बयबो बयनिबो नखराव थात इसानसालि थानायखौ जों नुनो मोनो--ओम आदा दानि दिनाव औ मेचिनावसो जेनेबा खामानि मावनाय जाबाय आरो दानि दिनाव
दिनि।